नो-नोंथां मा खालामदों?
दं ओरैनो उन्दुनानै
ए खोथियाफोरा फुखांजोबबाय? खबरफ्रालाय मोजां।
खबरा मोजांयै ओ हा
नोंथाङा मा खालामदों?
दं नै उन्दुनानै उन्दुलाबायनानै गरम नालाय। गिसिब लाबायायनानै दं। ग आलु फानो। ज आरो
ए जोंहाथ' दाबो जायाखैनो
लाथ'आखै दाबो थाइम जाबाय माथो? औ
हुम मै थाजों ना बा बे ना लाबो दंमोन स्कुुबार हाथनिफ्राय
अ
मा ओंख्रि नोंसालाय
आलुआनो जेब गैया।
उम
आलुखौनोसै जेबो गैथ'वा दा
माइ गायखांजोब्बायना?
गायथ'वाखैनो गायखांनायनि बाथ्रायानो जाथ'वाखै
जोंहा गायखांजोब्बाय गायखांनायाथ' गायखांबायमोन। ओमफ्राय दै लामा दंबावो।
मोजाङानो जाबाय गायखांबा बालाय आरो। गायथ'नोनो मोनाखै सानथाम थानानै दाथ गायथ' थ आ खैनो नै साननै सान सनै सानथाम थानानै मा जायो मोनथिथ'आ
माथो अखाबो हायानो।
हाया मानि हागोन दां बारा हाथ'आ खैना। दा हाथ'वाखै। हागोन दे दैलां बोथोरावलाय बहाथो हाया लासिनो थानो हखानांगार
दैल्लां बोथोराव बिराद गरम जायोना?
औ जायोथ' आरो । अखा हाबा एसे थान्दा जासिगोनलाय सान्दुं दुंबा गरम जासिगोनलाय । हागोन बे साननै सानथाम थानानै दा खरान ग गोनदां। दा हर'फ्रावनो हानो हानाय माथो गथ
ओम दा हरावनो बुंनो हाया बोथोरखौ।
दसेनो सान्दुं दसेनोबा दानो अबेनिबा जोमै फैनानै हानोबो हागौ।
उम दासो नै बिराद सान्दुं दुंबाय दहाय फुङाव सान्दुंखौनो ओंखाराखैमोन।
हुम दा दा नै मोनासिबाथाय जोख्लोब सिगोनसो इयो अखासो हासिगोनलाय आरो। दा मोनाफ्राव हाहै लायसिगोनलाय खोमादां।
उम नोंथांमोननि न'आव दा सोर सोर दं?
गासिबो दंथ'यो न'नियानो। दंलाजोबो गा सिबो दासो ओंखाम जाखांला जोबनानै जिरायलाजोबनानै दं। गय जाहां माहां जालागासिनो बयबो। बिदिनो गासिबो । नोंसोरलाय
जोंहाबो दङ बयबो। ओंखाम जाहांनो नागिरदों खोमा।
अ मिथिलायबावा नोंबो ओमफ्राय जागोनखौनो ।
मिथिनाया आं जाथ'ला खोमादां।
अथ दा जानोसै होनबा।
उम दा जाथ'नोसै माथो उखैनायबो मोनाखै।
दा उखैबा जादो दा उखैयैआवलाय जानानैलाय माथो लाब। उखैबा आराम बुरजाबो जानो हागोन। उखैबासो बुरजा जाफैयाबा हाया बुरजा बुरजा जा।
उम।
थाव गोथाव मोननायावनो। अरन जोंबो
नोंथांमोनथिं उरां उरां बिरगोना बिराखै हगार।
बिरदों। बिरदों बिरदों बिरगासि आनो नै खा
नोंथांमोनथिं गरमा बांद्राय गैया खोमादां ना?
दं गैयाथाब बाय बेराद गरम जाफुगासिनो दा दहायसो एसे अखा खोरोमलाबायदोंमोन हाला बायसिगोनदां। हानोबो हौगौ दा सानदुंआलाय दंथ'यो आरो।
उम। नोंथांमोनथिं गायनाय फुनाया जोबजोब जोबाय नामा?
ओइ जोबाख बेैनो जाहांदोंसो। दो दासो। बांद्रायानो जायाखै।
जोंथिंलाय सानजाख। खर'थिं गायखांजोबबायानो।
जोंखै दासो दा न'खरनै न'खरथाम बिदि न'खरब्रै न'खरब्रै फोरल' गायजेनदों खोम दां। बांद्राय गायाखैनो दा।
सानबिस जायोमोनलाय नोंथां?
सानब्रै सानथामसो थागोनदां बेयावबो गायालासिनो।
उम गाया ला गायनो फुनो मोननाय नङाना नोंथां?
गायनाय फुनाय।
हाजिराफोरखौबो मोननो थांनाय नङाख खोमा।
जाखागोन बिरादनो मोनलायलायि जाखागोन। मोनस'लायै लेंबाबो मोनलायै। बे बदल थाङै थनाय जि खस्थ जासिगोन हा
हाजिरा खाबायानो।
उम उम मानसिखौनो मोनलायै सो जासिगोन गायनाय फुनायाव। बिराद नो मा मा माइ गायो? नोंथां मोनथिंलाय मा मा माइ गायो?
माइआलाय जोंथिं इदिनो रन्जित ओ रन्जित परिमल ओमफाय बिदिनोलै बायदि बायदि गायलाबायो।
ए बि गासिबो माइब्रा माथा। ए जाङा मोन्थिया हाय।
बोथोरा दा खरान जाहांगासिनो दं।
नोंथ' आरो जाहांबायानो खरान।
उम
गायसि दानो फोजोबना लाखानसै आरो। मालाथो गायनाय बोथोरावनो गायना ला
नोंथांमोना आमथिसुवा बायनानै फुसिगोन ना फुसिगोन ना इसे?
फुनाय फुनाय जासिगोन नै र' टेक्टर हालौ होनाय मानाय हालौग्रोनोसै खोग्रो फैनांगोन नोंबो।
ओम जागोन दे थांगोन दे नोंथां दाहाय जामबु जानो थांगोन दे नोंसिनिथिं।
औ फै एसे मोनासि मोनासि मोनासियाव फै। न'आवनो थाखायो आं जेरावबो ओ दा थान्दा थान्दा जाहैनो दे। आरामनो थान्दा थान्दा जाला बायनोसै।
ओम माथो खालामबावनो जेबो गैयाबो खामानि।
खामानिफोरालाय। दालाय जेबो खामानिफोरानो सान्नै सानथाम थानासो जासिगोन र। खामानिया। माव‌ माव । मावख' हालायि गरमफ्राव गायनांगौ फुनांगौ गोलोम बाथाय गरम थान्दा बाथाय थान्दा ।
ओम बिदिनोसै अखा बोथोरालाय‌।
ओम ।
गरम बोथोराबो
गरम बोथोर नालाय गरम जाबाय ।
ओम । जोंहा नै दै जाहाना दुब्लिया माबा दै लामाखाय नै खोथियानो गुलांबाय माखासे ।
ओम दा अखा दाख्लै जि अखा हादोंना बेजोंनो बोहैलांजोब उफाय गैया ।
ओम ।
गायनाय सुनाया फोरा बिदिनो जाखायो आरो ।
नोंथां बिदि होनदोंमोन सोरबा सोरबा बिदि होनदोंमोन नोंथां । ओ दुब्लियाव अओंखारबाथाय सु सुवा नाङो होन्ना ।
नांगोनथ' आरो दा आमथि सुवायाव ।
ओम थांफ्रालाय लांबाय आंहासो । दुब्लि बारियाव।
थांनाङा । लामाफोरावनो न' फोरावनो थालाबाय ।
ओम आमथि सुवायाव थाइजौ खान्थाल जालाबायनोसो नाङा दाहाय नोंथां ।
खारदो न'खरनिफ्राय
ओम थाइजौ खान्थाल दानलाबायनोसै ना?
औ । जानोसै आरो बेफोरखौनो जायाबा आरो माथो खालामना
जाखा नांगोनानो जानानैनो गोदाव सो रावआवलाय आरो माथो। निसा लानानैनो लाखानांगोन आरो। थाखा नांगोन बिदिनो बेरायला बायनोसै एसे दा।
ओं।
मा ना मा बुङो नोंसो। बेरायलाबायनोसै ओं एसे लामा लामायाव थान्दा थान्दा सायहा सायहा
ओ साया साया ज'लाबायनोसै ना?
सायहा साथोन साथा लानानै फैखादो नोंथाङा दा।
बिराद सान्दुं दंना नोंथांमोनथिं?
ओं एसे थाबैनो फै। एसे मोना लांगोन नङाबा नोंथाङा थाब फैयाबा। थांनायाव मोनालांबा खस्थ' जालांगोन ना।
उम नोंथाङा कलेजाव माला थांगोन?
थांनायाबो दा कलेजानो जाथ'वाखैना नै दंबावोसो एसे। साननैसो दिन दंबावो गायना फुना लाग्रोनोसै आरो।
ओं गायग्रोदो फुग्रोदो गोसोमसो जालाय लांबायहाय नोंथां गायै फुयै।
जाबायानो दाख्लैनिफ्रायनो गायगासिनो ना आरो नै दंबावोसो। जानो।
आरो
जुलाइआव
उम दंथ' आरो बिरादनो जानो दिनबो नांबावोसो बेसेबां